हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों औ खोनादों ओ नोंथांसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथां। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय
औ अब्ला नोंथां आं नोंथांसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों आरो ना नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे बुं
औ
औ।
अब्ला नोंथां जे जोंनि बर'नि हारिमु जे जोंहा बर'नि हारिमुथ' गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद जिराद एबा गाननाय जोमनाय बायदि दं नालाय नोंथां
औ नोंथां औ।
औ बेफोरनि बागै आं एसे बुंनोसै आरो नोंथां जे जोंहा औ हा हारिमु नङाबानो जोंहा हारि जाया आरो नौ नंगौना नोंथां
औ औ नोंथां औ।
आरो बिब्दिनो जोंहा हारि गैयाब्ला जोंहा हारिमुबो गैया बेखायनो जोंनो मोननै खौबो नांगौ जायो हारिखौबो नांगौ जायो आरो हारिमुखौबो नांगौ जायो।
औ औ नोंथां औ नोंगौ।
जोंहा बर' हारिमुआव गोबां बायदिसिना दङ जेरै जोंहा आइजो माहारिफोरनि दानाय लुनाय बायदि दङो आरो जोंहा मोसानाय फोरबो दङ जेरै खेराइ बागुरुमबा बायदि गोबां मोसानाय दङ आरो नोंथां आरो जोंहा जानाय लोंनाय बेलायावबो गोबां दङो जेरै अनलाजों अनलाजों दाउ नारजिजों अमा मैथाजों ना ओ नाफाम ओमफाय लाथा बायदि आर ना गोबां दङो
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा बर'नि हारिमु होनोब्ला जोंहा जे बेयाव दंबावो जोंहा जेरै ओ फोरबोफोराव दामजानाय एबा दामजु जायखौ जोङो औवा औवा एबा दंफांजों बानायनाय जायो जेरै जोंहा औवाजों सिफुं ओ सिफुं बानाय जायो गंगना बानाय जायो आरो जोंहा जे सेरजाखौ जोंहा जायजों जोंहा हुयो आरो ना जायजों जोंहा दामो। बिनि गनसाखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा दंफांजों बानायनाय दंफांजों बानायनाय जेरै खाम सेरजा
औ औ।
गोबां दंबावो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
औ आरो जोंहा बर'नि हारिमु बायदिसिना दंबावो आरोना नोंथां।
औ
औ बिब्दिनो जोंहा बर' हारिमुखौ जोंहा जौगालांहोनो थाखाय जोंहा ओ गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय जे बायदिसिना जोंनि दामनाय देनाय दानाय लुनाय बायदिखौ जोङो ओ रोंनांगौआ जोबोद गोनांथार आरो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंगौ।
औ मानो होनब्ला जोंहा बेफोर गावनि हारिमुखौनो जोङो रोङाबा एबा दामनो एबा दानो लानो दानो लुनो रोङाबा जोङो बेफोरखौ बावगारलाङोबा जोंहा जि जोंहा जि मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि बियो गोमालांनो हमगोन आरोना नोंथां। औ बिब्दि नाथाय आथिखाल मुगायाव आंनि बायदिब्ला जोंहा जि दामनाय देनाय जि हारिमुनि बेलायाव आं गोबां ओ गोमालांनो हमनाय बायदि मोनदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ औ आरो जोंहा गोबां दंबावो जेरै जाहाथ' जि हारिमुनि जि बागुरुम्बा मोसानाय जायखौ जोङो ओम सिखिरि सिख्ला मोसानायबो बुङो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जायखौ ओ नै थांनाय बोसोरावसो जोंहा गुवाहाटियाव खुंनाय जादोंमोन जायाव जोंहा जि रोजासो आइजो माहारिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै ओ जोंनि भारत हादोरनि भारद हादोर खौ जोंहा सिनायथि होदों आरो माने ओ गासै बुहुमावनो जोंहा मुंदांखा जादों आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिब्दिनो जोंहा बेनि जाहोनाव जोंहा भारत हादर एबा भारत सोरखारा बे जोंनि जि बर'नि हारिमु जे बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ ओ गुबुन मोनसे मुं बो बुंबावदों जायखौ जोङो बाटारफ्लाइ डान्सबो होनना बुङो आरोना नोंथां। जाय खौ सिखिरि मोसानायनो बुङो आरो नोंथां। औ मानो होनब्ला बिबदि मोसानाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ बिब्दिनो जोंहा जानाय लोंनायनि बेलायावबो गोबां मैगं दङ जायखौ जोंहा ओ भारत सोरखारनिफ्राय जोंहा गनायथि मोननाय जायो। बे खौ जोङो जि आइ टेग होनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोंहा अनला खारै ओ नारजि नाफाम बायदि आरो गुबुन गुबुन दंबावो आरो नोंथां औ।
औ नंगौ।
आरो जोंहा दानाय लुनायनि बेलायाव जोंहा गोबां दानाय लुनाय दङ जेरै दख'ना आरो आर'नाइ बायदि दाजानाय जेरै ओ दिंखिया आगर ओ हाजो आ गर दाउथु मेगन बायदि फारौ मेगन बायदि गोबां आगरफोरबो दों आरो ना नोंथां औ मानो होनोब्ला आरो जोंहा जे आर'नाइ बेयो माने जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ साबसिन एबा गाहामसिन सिनायथि नंगौ ना नोंथां औ मानो होनब्ला जोङो आर'नावखौ जोंहा बर' आइजो फोरसो बांसिन एबा मोजांसिनै दानो रोंगौ मानो होन्ला बेयो जों बर' माहारिफोरा मिथिंगाजोंनो सोनारनाय सोनारनानै थानाय नालाय बेनिखायनो बिनि जि आर'नाइआव जि दाजानाय जे आगर बे माने मिथिंगानि सोरजिनिफ्रायनो जोङो नायखांनाय एबा सेबखांनानै जोङो दानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिब्दिनो गोबां आरिमु जोंनि बर' हारिमु गोबां दङ आरो नोंथां औ अब्ला नोंथाङाबो बेफोर बेबायदिनो जोंनि बर' हारिमुनि गुबै बारि बर' हारिमुनि बागै एसे सावरायना एबा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथा‌ थारैनो
औ
जोंनि ओ बर' हारिनि नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हारिमु आरो दानिफ्राय सोलिबोनाय दा सोलिबाय थानाय हारिमु बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि सोलायनाय आरो फारागफोर नुनो मोनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमु बुङोब्ला मोनसे थुनलाइनि मोनसे बाहागो जायखौ जोङो ओ जेराव थाङो बेयावनो नुयो बेखौ आयना बादिबो बुंनाय जायो ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोङो हारिमु नङाब्लानो मोनसे हारिनि सिनायथि होननानै जोङो बुंनानै लानो हाया नोंथां नोंथाङा दानि बेखौ बुंनांखाबाय ओ नोंथां जोङो ओ मोनसे हारिनि बा जोंनिया बर' हारिनि हारिमु बुङोब्ला‌
औ
जोंहा बेयाव मोसानाय मुसुरनाय खननाय लोगोसेनो जोंना गाननाय जोमनाय आरो जोङो जानाय लोंनाय बेफोरखौबो लाफानाय जायो आरो नोंथां ओ आइजें आयलाफोराबो दोङो नोंथां जोङो गिबियावनो जोङो गाननाय जोमनायखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि दिनाव जोङो जोङो जिथु गान होननाय जोंनि हारिमुनि दख'ना लोगोसेनो बयनि ख्रुइबो मिथिजासिनाय आर'नाइ बेफोरखौ जोङो जोंनि आइ आइजो माहारिखौनो ओ जोङो गावनि आखाइजोंनो दानानै जोङो गाननायखौ नुनो मोनोमोन‌ बा जोमनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आथिखाल मुगायाव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलायनाय नुदों ओ जोङो आथिखाल मुगायाव नोंथां जोङो मेचिनजों दायो जोंनि आखाइजों दानाय जाया आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां बे दखना दख'नाफोरखौ ओ‌ जोङो आइजो माहारि बांसिनखौनो गाननाय नुला बुंनो थाङोब्ला जोङो ओै ससियेल मिेडियानि थाखाय गाननाय जायो आरो
औ औ
बुंनो थाङोब्ला जोङो बेफोरखौ ओ आइजो माहारिफोरा गानना गाननानै बायदिनि गानग्राफोरखौ जोङो बायनानै नायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बांसिन
औ औ
दामनाय देनायखौ बुङोब्ला जोङो खार जायखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना गंगोना जायखौ जोङो औवानिफ्राय बानायो आरो बि
औ थारै
बिफांनिफ्राय सेरजा बिदिनो औवानिफ्राय बानायनाय थरखा जोङो बिदिनो ओ थामाफोरनिफ्राय बानायनाय जिथु जथा बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां औ औवानिफ्राय थरखा औ जोङो ओ बेफोरनि मादाव जोङो बांसिनानो जों गंगोनाखौ गोमालांनाय नुनो मोनबायमोन आरो नोंथां जों दाख्लैबावैसो ओ बारा गोबाव जायाखै नोंथां जोङो गंगोनाखौ जि आइटेक मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव नाथाय बेखौ जोंनि नसुंसियारि ओ हारियासो जोंनिफ्राय लाबायमोन आरो नोंथां जोङो गारनानै दोननाय जाबायमोन आरो नोंथां औ नोंथां बिदिनो जोङो ओ जों
औ थारैनो हेल' नोंथां
ओ ओंख्रिफोर जेरै नारजि नारजि अमा मेजेम आरो
औ थारैनो
ओ अनला थाव सबायजों दाउ बेफोरबादिनो आरो गोबां दोङो नोंथां बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि हारिमुनि बाहागोआव मोननाय जायो आरो नोंथां बेफोरनो जोंनि सिनायथि आरो जोङो ओ बिदिनो फिनानै दोननाय जौ बेफोरखौबो जोङो ओ जोंनि हारिमु होननानै मिथिना मोननाय जाय बेखौ जोङो ओ माइब्रानि जौ बेखौ जोङो दाख्लै बावैसो जोङो नोंथां नेसनेल लेभेलाव जोङो जि आइटेक मोनखांबाय नोंथां बेबो जोंनि थाखाय जोबद गोग्गाथाव औ नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ जोंनि हारिमुआव जोङो ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो आथिखाल मुगायाव जोङो गोबां रोखोमैनो जोङो सोलायबोनाय नुनो मोनबाय आरो जोङो दामनाय देनायखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जों जोंना नोंथां जोङो ओ फुंखौ एंगारना हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय बायदि रोखोमनि केसेट दामग्रा बक्स बायदि फोरखौ लानानैसो जोङो रंजानाय बा लावखार ओंखाम जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बांसिनै
औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो बाथ्रा
औ नंगौ नोंथां ओ आरो बिदिनो गाननाय जोमनायफोराबोथ' दानि आं बुंखांबाय नोंथां। जोङो जोंनि हारिमुखौ नागारनानैसो गुबुननि हारिमुफोरखौसो बुथुमनो हमबाय नोंथां। आरो जोङो जोंनि हारिमु ग्रा गोदोनिफ्रायनो जोङो लोंबोग्रा जिथु जानानै जोङो आथिखाल मुगायाव जोङो बायदि रोखोमनि मेडिसिन केमि खेल होफानाय जेखौ जोंनि थाखाय देहानि मोजां नङा बेखौ जोङो होबनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां औ नोंथां
औ नोंथां अब्ला नोंथांजों माथो समाव जाहैबाय औ अब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो सफैबाय नालाय औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
ओ।
गोजोननाय
औ गोजोनथों अब्ला नोंथां।
औ गोजोन्थों।